हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय बै सागु फोरबो खुंनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
बैसागोनि सोमोन्दै ना अ बैसागो होनोबा थ्र' जों बैसागो फोरबोखौ मा होनो ओ बैसागो बोथोराव माने जों दा सैथो दानानि जोबथा खालारनि फ्राय जों मा होनो बैसागोखौ फालिनाय जायो आरोना सैथो दाननि। जोबनाय खालि बैसागो माने मा मोसौ बैसागोखौ जों फालिनाय जायो गासिबो बर' फोरा बे बैसागोआव मोसौखौ जों सनमान होनाय जायो ना बेयाव जोङो माखासे
ओ मैगं थाइगं जेरै दिग्लिलिथि बा बायदिसिना खांनानै मा खालामनाय जायो मोसौफोरखौ सनमान होनानै माने मा बेफोरखौ थुखैनो लानानै थाङो आरो जोङो दैमा दैसा बा फुख्रिफोराव नङा होमबा। बेनि उनाव जोङो बैसागोनि से खालार। निफ्राय मानसि बैसागोखौ जों फालिनाय जायो बे मानसि बैसागु जोङो मानसिखौ सनमान लानाय जायो गिदिरफोरखौ खुलुमनाय जायो उन्दै नङा होमबा बेबायदिनो जों माखासे बिहाल। बर'फोरनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थि बायदियै। थैनानै थांनाय सुबुंफोरनो मा होनो इखौ गोथैसि बावनाय जायो आरो। बेबायदिनो जों बैसागो बोथोरखौ फालियो नैथि साननिफ्राय। बैसागो फोरबोखौ मा खालामो। जों मोसायो आरो न'खर न'खर न'खर न'खर खाम, सिफुं फुं सेरजा जथा बायदि लानानै।
औ नंगौ नोंथां।
बैसागो बोथोरखौ फालिनाय जायो नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो बबबा बबबा गामियाव। खाम, सिफुं लाया लाबानो गोदान मुगानि गोदान टेक्न'लजिजों।
औ नंगौ नोंथां।
नङा होमबा? फिसा फिसा बक्स बा बायदिसिना लानानै रंजानायखौ नुनो मोनो दा बेफोरजो। इसे जोंनि हारिमुवा गोमालांनो नागिरनायखौ जों नुयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदि खालामब्ला जोंनि हारिमुवा मोनसे समाव गैया जालांगोन। बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ गारनांगोन जेन गोदोनि बायदिनो खाम सिफुं जथा लानानै मोसायोब्ला नङा होमबा? रंजायाब्ला हारिमु मोनसे समाव गोमालांगोन बेखौ नुहुरो आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालियो एसे बुंजागोन आरो नों थाङाबो जेन नङा होमबा बैसागो बोथोरखौ माबायदि फालियो। बा रंजानाय बाजानाय दा आ थिखालावथ' जोंनियाव नै फांसन खालामनायखौबो जों नुयो नङा होमबा फांसन खुंनाय बैसागो जोबोब्ला बैसागो बिदाय होनाय। दा दिनैनि दिनाव। आगु बैसाबो खुंनाय नुयो गोजान गोजान इउनिभार्स सिटि बाफरायसालिमाफोराव फरायहैनाय सुबुंफोरखौ मा फरायसाफोरा मा बैसागोनि सिगां न'आव फैयो नालाय बिसोरो मा गाव लो गोजों लोगो रंजानो थाखाय आगु बैसागु फालिनाय नुयो दा जायखिजाया नोंथांनि ओनसोलाव मा बायदि फालियो बेसो।
औ जेरै औ जेरै जोङो सैथो दाननि। जोबथा लास्ट खालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां मोसौनि बैसागु। जों बेयाव जेरै सैथोनि जोबथा खालारनि सिगांनो जेरै जोंनो मोसौनो। थुखैनायाव थाखाय जेरै थाराय गाज्लि दिग्लिलिथि बिलाइ हालदै पानि लाव फान थाव जेरै बेखौ जोङो नागिरखाना लायो आरो नोंथां बेनि उनाव जों सैथो दान नि लास्ट खालि मोखौौ थुखैनाय खालि जेरै जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै। जेरै आरु आरुंनि थेंगल औवानि थेंगल जिरनानै जेरै जोङो। बेखौ माला सुनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ माला। सुखांना जेरै जोङो मोसौखौ दैमा नङाबा फुख्रियाव जेब्ला जों थुखैनो लाङो बेयाव जोङो। जेरै बे हाना हाना लानाय जेरै मैगंखौ जोङो मोसौनो सारनाय जायो आरो नों थां सारनानै जोङो थुखैनाय जायो जेरै दिग्लिलिथि बिलाइ दिग्लिलिथि थाराय गाज्लि बेजों जोङो बुज्राव बुज्राव थुखैनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोंना मोनसे जेरै खुगा मेथाइ दंदि गोदोनि सुबुंफोरा गालांनाय जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था बे मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आ रो नोंथां बेनि उनाव जोङो मोसौनि गोजाम फागाखौ बेयावनो जोङो बावना गार फैयो आरो जेरै जोङो दिग्लिलिथि बिलाइ थाराय गाज्लि बेजों जोङो थुनानै गारबोयो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जेरै मोसौ थुखैखांनानै जोङो मोसौखौ उदाङै हगार हरनाय जायो बिनि उनाव जेरै साराय खि थुनि हांगारखौ जोङो जेरै बख' जोङो साराय खिथुनि हांगारखौ जेरै थाव गुबै लगायनानै जोङो मोसौनो जेरै औवानि माबाजों जोङो फोथा थुना होनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्लाथाय जेरै जोंनि जायगाया गोदोहाय अरनबारिमोन जेरै मोसा लख्रा बो थायोमोन नालाय बेनिखायनो मोसौखौ गिनानै खारथों दाजाथों होननानै जोङो बे फथाखौ थुनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो जेरै जों मोसौ थुखैनायाव दिग्लिलिथि थाराय गाज्लि बै हानाय मैगंफोरखौ आग्लायनायखौ जेरै मोसौनि गलिनि मु उखुमाव थेबो। बेनि उनाव आरो जों बाख्रिनि बाख्रियाव दोनफैयो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो मोसौनो गोदान फागा बेखौ लगायो आरो नों थां बे दिनखालि जोङो मोसौखौ बुनो मोना नालाय नोंथां बेनिखायनो दिग्लिलिथि बिलाइ थाराय गाज्लि बेजों जोङो मोनायाव बुज्रावनानै बज्राव बोथ्राव लामनाय जायो आरो नोंथां बुनानै औ।
नोंथांनि बे ओनसोलाव ओ बा मा होनो बेखौ गोखा गोखै जायोना ओरैनो खुंखा बा खैजोमा बिदै बै बैसागोनि मोसौ थुखै खालिनो जानाय जायो आरोना? ना बेलेग सानखालि जायो बे?
औ जोङो बेखौ जेरै मोसौ थुखै खालिनि अ जायो आरो नोंथां बे समावनो जेरै दिंखिया जेरै थालिर फास्ला खुंखा बेखौ जोङो नागिरनानै जानाय जायो जेरै जौसे एक बिदनो जोङो जानाय जायो आरो मानो जायो होनब्ला गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय लेखा जों बेखौ जायोब्लानो जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुं फोरा जों बेखौ फोथायनानै दासिमबो जानाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंनिनो बर'नि अमाखौथ' जों बयबो जानो मोजां मोनो नालाय नोंथां जेरै अमा बेदर होनानै जायो जोङो नङाबा जोङो दाउ बेदर होनानै जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बिनि से खालार खालि जेरै जोङो जेरै मन्दिरफोराव फुजा फाथाल होयो। सोरबाबा बिनि उनाव सोरबाबा गोथैसि बावो आरो नोंथां बिनि उनाव जेरै जोङो गिदिर खौ जेरै मान होनानै खुलुमो गिदिरनिफ्राय जोङो बोर लायो आरो नोंथां। जोङो जेरै जोंनिनो गोथार दख'ना गानना जेरै जोङो दख'ना थावसि सि रेग रेगां आगरनि फास्रा गोदो औ बायदिसिनानि गोमो गोथां गोथां दख'ना गाननानै आरो हौवाफोरा गामसा खायमा थां बिनि उनाव जोङो गोदोनायाव आर'नाइ बिनि उनाव गिन्न्दि गस्ला गाननानै जोङो गिदिरखौ जोङो खुलुमो आरो नोंथां औ औ बेनि उनाव जोङो औ बैसागो फोरबोखौ रंजानो थाङो आरो नोंथां बेयावबो जों बर'निनो जेरै दामजु जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थर'खा बेखौ लानानै जोङो ओ बैसागो मागि हैैयो आरो नोंथां न'खर न'खर। आरो जोंनाथ' मोनसे हुदा दं नालाय जेरै जोङो जायनिबा न'खर न'खराव बैसागो मोसानो थाङो बे न'खरनि सुबुंफोरा जेरै जों औ जेरै जोंना माइब्रानि जौ माथानि जौ बेथ' थाखायो नालाय नों बिथां बेखौ जोङो अमा बेदरजों जोङो लोंलायनानै बैसागोखौ जेरै खुगा मेथाइ खननानै जोङो ओ रंजायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जायनिबा न'खराव मोसायो बे सुबुङा जोंनो अननानै जेरै माइरं एसे रां एसे जा हायो अनसुंथाइ महर हरो आरो नोंथां आरो जों बेखौ नाजावनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव ओ जोङो बैसागोखौथ' जोङो गोदोहाय थामजि सान फालियोमोन आरो नोंथां दानि जुगाव जोङो स्नि सानल' फालियो आरो। बिनि उनाव जोङो ओ बैसागोनि जेरै जोबथा खालार खालि जोङो लावखार ओंखामखौ जोङो जानायसो जायो आरो नों नोंथां दैमाफा नङाबा फोथारफोराव जोङो जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना ओ बावखुंग्रि हाजोआव बो जोङो मोनसे फोरबो फालिनाय जायो आरो नोंथां औ अ बे फोरबोआ जेरै जोङो मोसौ थुखैनाय दिननिफ्रायनो सायो आरो नोंथां बेयाव जोङो बैसागुआव जोंनि फोरबो जायो आरो बाव खुंग्रि हाजोआवबो नोंथां बेयावबो जेरै जोङो औ औ बेयाव औ बेयावबो जेरै जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाबखिं बिसिं थरखा लानानै जेरै बे बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज' लोगो नांनानै जोङो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैयो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला गोदोहाय बेयाव सिख्ला दंमोनलायनो बियो गावनि मोजां मोननायखौ मोनैयाव लायनो बियो बेनिफ्राय बाज्रुमना थैदों होन होननाय दङ आरो नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा बे सिख्लाया बुंलांदोंमोन लायनो बेयाव लायनो जाय थांना बोर बियो बेनि बोरा जाफुङो होननाय बेखौनो जोङो फोथायनानै दासिमबो ओ बेयाव जोङो बोर बिनो बावखुंग्रि औ फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां बेयाव जोंनि बर'निनो फोरबो बेबो आंगो फोरबो बेयाव जोङो गासै खौबो बर' सुबुंफोरखौ ओ जयैनो जोङो लोगो मोनो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बेयाव जेरै गला होफायो जेरै जोंनिनो बर'नि जेरै दोरोङारि ओंख्रि अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमा नाफाम बेफोरखौ जोङो बेयाव मोनजायो औ जेरै जोंनिनो माइब्रानि जुमाइ मा- थानि जुमाय जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो बानायनानै बेयाव ओ जेरै फानफैनायखौ फालांगि
मोनसे गिदिर गिदिर मेला जायो आरोना बेयाव गाननाय जोमनाय बायदिसिना फानोना? दख'ना बा बेबायदिनो
जोंनि बर'निनो जेरै औ जोंनि बर'नि मोनसे इन्दि सि दंना नोंथां औ जोंनि बर' बर'नि इन्दि सि जेरै एम्फौ लाथानिफ्राय मोननाय बे सिखौ जोंनि बर' आइजोफोरा बेयाव ओ फानफैयो आरो नोंथां जेरै गावनि आखाय जोंनो गेरनानै समायना रमायना जेरै बर'नि आगर दिंखि बिबार हा दिंखिया बिलाइ हाजो आग गर जेरै ओ ओ फारौ मेगन बिनि उनाव आरो जेरै थाइगिर बिबार बिनि उनाव आरो बैग्रि बिबार बेफोर आगर फोरखौ गावनि आखाइजोंनो समायना रमायना इन्दि जियाव एरखांनानै बेयाव फालांगि खालामफैयो। बिदि आरो नोंथां जेरै दख'ना थावसि फास्रा गाननाय गस्ला बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा बेयाव ओ फालांगि खालामफैनायखौ गोबांखौनो नुनो आरो नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरानो बांसिनानो बे बावखुंग्रि हाजोआव फालांगि खालाम
फालांगि खालामो बैसागो बोथोर समावनो जोंनि मानसि फोरा आबादनि थाखायबो थियारि जायोना खोथिया सोथिया फोनाय बे बैसागोनि जोबथियावनोफ्रायनो मा खालामो जोंनि मानसि फोरा मानोे आबादखौबो नोजोर होनानैनो बैसागो बोथोरफोरखौ रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जायखिजाया समाबो जाबाय नामा नों- थां एसे औ दे उनफोराव मोजाङै रायलायनोसै औ।
औ